हेल' नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा
ओ खोनादों नोंथां
अ नोंथां आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होनना ओ हरनाय जादोंमोन दायो रायज्लायनो सम दंना गैया नोंथाङा
दङ नोंथाङा रायज्लायजागोन
अ दङब्ला जोङो बर'फोरा खनथुमनानै जानाय हाग्रानि मैगं मैलाफोरनि सायाव एसे सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ अब्ला दा आं बुंलांनोसै एसे
उम
दा हाग्रानि मैगं मैला होनना बुङोब्लाथ' जोंहा बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बेफोरबायदि हाग्रानि मैगंफोरखौ खनथुमनानै जायो आथिखालावबो जायो बियो मोनसे जोंनि दोरों होननानै बुजायो मानो दा गोदोनि समनिफ्रायनो आथिखाल मुगासिम जों हाग्रानि मैगं मैलाफोरखौ ओ गावनि रोंगौथिजों एबा गावनि गियानजों सिनायथिनानै जाबोदों मा मैगंखौ जाथावना मा मैगंखौ जाथावै बेफोर गासिखौबो सिनायनानै बर'फोरा ओ गोदोनिफ्रायनो आथिखाल मुगासिम जाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों बेफोरखौ जोङो खायसेखौ मुलि हिसाबैबो जायो खायसेखौ मैगं हिसाबैबो जायो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो खायसेखौ जोङो ओंख्रि बिदै खालामनानैबो जायो खायसेखौ जों फ्राय खालामनानै जायो खायसेखौ रुना जायो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ हाग्रानि मैगंफोरखौ जों संनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा जोंहा हाग्रानि मैगं होननानै बुङोब्ला जोङो मा मा मोननो हायो होनबब्ला गोबां मोननो हायो जेरै जों बुंनो हायो जेरै दिंखिया लाफा सायख' मानामुनि बिदिनो जारि एबा उसुमाइ बेफोरबायदिनो सिब्रु गोबां बेफोरबायदिनो मुंफोर दङ जायखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया जोंहा बेफोर मैगंखौनो जोङो बैसागुआव गासैखौबो कालेक्सन खालामजोबनो हायाबाबो खायसे खायसेया स्निथा मैगं बुथुमनानै जायो आरो खायसे खायसेया बुङो सेजौसे बुथुमनानै जायो बिदिनो जोंहा बेफोराव जानायनिबो मोनसे फोथायनाय दं जे बैसागुआव बेफोर मैगंखौ बुथुम बुंनानै जायोैबा जोंहा बोसोराव बेराम आजारफ्रा खारो एबा जाया होननानै फोथायनानै जानाय जायो दा बेफोर बेसेबां सैथो बेखौथ' बुंनो हाला दा जोंहा हाग्रानि मैगंखौ जोङो जेरै सिब्रु बेखौ जों मुलि हिसाबैबो खायसे खायसे सुबुंफोरा जायो जेरै लोमजानाय साजानाय बायदि बायलाफोराव जायो होनना बुंनाय खोनानो मोनो नाथाय बेसेबां सैथो बेखौ मिथिया बेखौ जोङो बांसिन दाउ बेदरफोर अमा बेदरफोर बायदिफोरजों लगायनानै मैगं हिसाबै बिदि बानायनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो जोंहा ट्राय जानाय हिसाबाव जोङो मोननो हायो जे जोङो जेरै थेंक खुथिया बेफोरखौ जोङो फायजायो
उ
आरो बेनि अनगायैबो जोंहा एलासि बेफोरखौबो जोङो फ्राय जानायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोरबायदिनो गोबां मैगंफोरखौ जोङो फ्राय संनानै जायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो हाग्रानि मैगं होनना बुंङोब्ला जोंहा मुलि हिसाबै जोङो जानायखौ मोननो हायो जेरै जारि एबा उसुमाय बेखौबो जोङो मुलि हिसाबै जानाय जायो दाउजों बेखौ बानलु गोसा होनानै लोमजाथुबाय थाबा न'खराव साहोनायखौ नुनो मोननाय जायो बिदिनो एफा एनै लोमजानायफोरा गायोबो जोंबो जानोबो मोनदों जेरै बानलु गोसा होबा मोदोमफोरा गोसो जायो नालाय बेखायनो मुलि हिसाबै खामानि मावनायखौ जों बैफोर मैगंफोरखौ नुनो मोननाय जायो
औ
आरो बिदिनो जोंहा हाग्रानि मैगं हिसाबै खायला फिथाइ बेफोरखौबो जोङो जायो खायफा खायफाया बेखौ एवनानैबो जायो खायसेया बिदिनो अनला संनानै जायो बेयो मोनसे गोखा गोखा हारिनि मैगं आरो बियो माने पथल फिथाइ बायदि जायो बुस्थुआ ओमफ्राय एसे फिसा जायो आरो पटलनिस्राय
ओ
दा जोंहा बिदिनो फिथाइ हिसाबै मोननो हाबावो जोङो जेरै कन्दुरि फिथाइ खायसे खायसेया कुनन्दुलिबो होनना बुङो खायसे खायसे जायगायाव मा बुङो मोनथिया बेखौबो जोङो हाग्रानि मैगं जाग्रा फिथाइ महरै मोननाय जायो बेफोरखौ जेनबा हाथथाय बजार गलाफ्राव जोङो मोननो हायो बेफोरबायदिनो जोंहा हाग्रानि मैगं हिसाबै जोङो जोंहा सि आइटिक मोननाय मैगंबो दङ जेरै ओ खेरा दाफिनि बेखौबो जोङो गोबां बर'नि दोरोङारि मैगं हिसाबै जाबोदों गोदोनिफ्रायनो जायखौ जोङो आथिखालाव जि आइ टेक होनो हाबाय दा जोंना हाग्रानि मैगं हिसाबैथ' गोबां मोननो हायो जेरै लाफा सायग'फोरखौबो जों मोननो हायो जायो जों फिसिब फिसिब मैगं बेखौ जों जानो बिराद मोजां मोनो बेदरफोरजों होनानै जाबा गोबां थावनायखौ जों मोननो हायो बेनि अनगायैबो जोङो हाग्रानि मैगं हिसाबै जों मोननो हाबावो जोंहा बैसागुआव फुंखा जानाय फुंखाखौबो गोबां मानसिफ्रानो जोङो बैसागुआव जानायखौ नुनो मोननाय जायो बिनि आन्दोआव मा हाबनानै दङ बेखौ एसेबां मोनथिनो मोननाय जाया जास्ट मिथियो जे बोसोराव खनसे जानांगौ आरो बेखौ जायोब्ला बोसोराव बेराम जाया होननानै मोनथिनो मोननाय जायो
औ
बिनि अनगायैबो जोंहा माना मुनि बेखौबो जोङो गोबां जायो जायखौ जोङो फ्रायबो जायो ओंख्रि बिदैबो जायो बेदरफोरजोंबो लगायनानै जायो बायदि बायदि रोखोमनि जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो बिनि अनगायैबो जोङो मोननो हाबावो जे जेरै दाउस्रेम दाउस्रेमखौबो जोङो मोननो हायो आरो जोङो मुलि हिसाबै बाहायनाय जेरै खांसिसा मैगं बेखौबो जोङो मुलि हिसाबै बाहायो होननानै मिथिनो मोननाय जायो बेसेबां सैथो बेखौ मिथिया आं बायनोनो मोनाखै फ्राय मैगंखौलाय जानो मोनफेरबाय बेफोरबो जोंहा हाग्रानि मैगं हिसाबै जोङो मोननो हायो जेरै खिफिलेवाफोरखौबो मोननो हायो एबा खिफि बेन्दोंफोरखौबो जों मोननो हायो बेफोरबायदिनो जोङो हाग्रानि मैगंनि सोमोन्दै गोबां बुंनो हायो दा नोंथाङा बेफोरनि बागै मा बुंनो सानो
ओ हाग्रानि मैगं होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा गोबाङानो बुंलांखाबायानो ओ बिनि गेजेरावनो आङो जेनेबा मोननैसोखौ बुंनो सानदों जेनेबा नोंगौ थारैनो सैथो आरोना बै खानसिसा होननाया मुलि महरै खामानि होमारो जेरैहाय नोङो गन्थं गन्थं बायनाय होननानै बुङो गन्थं बायनायावहाय जोङो थै गयो बेवहाय जोङो माने सेबसननानै होयोबाथाय बिनि रोसिखौ होमबा जोङो आलौवनायाथ' आलौवो थेवबो माने इयो बै थै गनाय जा गुन थें बायनाय बेखौ माने मोजां खालामो आरोना बेखौहा माने आंबो मोनबोदों आरो ना आंबो होनो मोनबोदों आरो बेनि अनगायैबो जों जेनेबा
बर'फोरनि मैगं थाइगं होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो गोबां बुंलांबाय आरो बर'फोराथ' जेनेबा मिथिंगायाव थानानैनो मोजां मोनखायो मिथिंगानि सेर सेर बा बिदिनो हाग्रा बंग्रा सेर सेराव थानानै मोजां मोनखायो ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो बिसोरो जेनेबा गावसिनि जा जानाय आदार बेखौ बिसोरो माने मिथिंगानिफ्रायनो बांसिनै गोदोनि समावहाय माने बुथुमनानै लाबोदोंमोन आरोना आरो जों आथिखालावबो माने बेखौहाय बुथुमनानै लाबोनायखौ नुनो मोनखायो आरो बेबायदिनो बिसोरो माने जेनेबा मिथिंगायाव मोननाय बायदि रोखोमनि जेनेबा मैगं थाइगंफोर जेरै नोंथाङाबो बुंलांदों लाफा सायख' दौस्रेम बेफोरबायदि जेनेबा नोंगौ जेनेबा जारि ओमफ्राय बिदिनो दिंखिया मानामुनि एलान्सि ओमफ्राय बिदिनो दैनि बेसर बिदिनो मान्दे बेफोरबादि माने सिब्रु बैदि रोखोमनि माने जेनेबा मिथिंगायाव मोननाय गासैबो माने मैगं थाइगंखौनो बर'फोरा जानाय बुथुमनानै जानायखौ जों मोनो आरोना ओ बेनि अनगायैबो जेनेबा जों आरो मोननो हाबावो बेफोरनि अनगायैबो ओ जेनेबा लाफा न'आवनो मावनानै जानाय जेरैहाय लाफा बेबायदिनो जेनेबा मैथाफोर मैथा बांगाल मैथा गोजा आरो बिदिनो जेनेबा जोगोनार खुमब्रा आरो बिदिनो लेस्रा आरो बेबायदिनो जेनेबा ओ फटलफोर आरो जेनेबा बै नोंथाङा बुंनाय खुन्दुलिखौ जोंनि साइदजोंहाय फथल गोखै होननानै बुङो माने बेखौबो मावनानै जायो आरोना
आतसा
दिनै जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिनो ओमफ्राय मोन जों बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनबा जोङो माने बुंनानै फोजोबनो हाखाया बर'फोरा माने माखौ जायोब्ला माने मा मैगंखौ माजों गलायनानै जायोब्लाथाय गोथाव जायो। बेखौ माने मोजाङैनो मिथिखायो आरोोना बेखायनो बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोङो माने फोजोबनो हानाया गोरलै बाथ्रा नङाना नों दा जोङो आरो बिनि अनगायावै बुंबावो जेरै अनला ओंख्रिखौनो नोंथाङा बुंलांबाय माने अनला ओंख्रि सबाइ सबायाइजों साम' ओंख्रि माने नारजिजों आरो अमा बेदरबा अमा गोदान बेफोरबायदिखौ जों माने गोबां मोननो हायो आरोना माने बे नारजिफोरनिफ्राय जों नारजिखौ बानायनायनि सिगां जों फाथो फोनानै लाग्रोयो न'आवनो एसेसो जायगायाव दखरसे जायगायाव फोननानै लाबाय बिनि उनाव बे फाथोखौ जेनेबा गिदिर जायोब्ला दाननानै बिनि बिलाइखौ खानानै फोराननानै लाबाय बेखौ जेनेबा थिनानै दोनबाय जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो जेनेबा बेदरफोरजों जाबाय बेफोरबायदि माने गोबां माने बर'फोरनि जानाय लोंनायखौ जों माने मैगं थाइगंनि बेलायावहाय मोननो हायो आर ना। जेनेबानि बेनि अनगायैबो लाफा मैद्रु बिदिनो जेनेबा बोथुवा खुदु ना बायदिफोरखौ खानानै जानाय आरो जेनेबा बिदिनो ओ माने जे माबाखौ मा होनोमोनलाय मैथाजों ना बिदिनो जेनेबा गंगार लाफा बेफोरबायदि माने गासै माने मैगं थाइगंखौनो बर'फोरा माने मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै जाबोगासिनोखा आरो जागासिनो थाखायोखा बेखायनो बिसोरनि जा जानाय लोंनायखौ बुंनानै फोजोबनो हानाया एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा आरो आरोना नोंथां आरो जेनेबा नोंथाङा बुंनदों मुलि महरै जायो होननानै माने नोंगौ माने बे सैथोखा माने बर'फोरा गोदोहायथ' डक्टर अजा बेफोरबायदि बारा माने बिसोरनाव बारा थांखायानोमोन। ओखायनो जेनेबा एसे एनै लोमजानायफोर जायोब्ला बिसोरो मिथिंगायावनो मोननाय बायदि रोखोमनि जेनेबा बे मैगं थाइगंफोरखौनो खायसे खायसेखौ ओरैनो रोसिफोर लोङो आरो खायसे खायसेखौ जेनेबा देग्लिनानै जायो बा खायसे खायसेखौ बरि महरैबो जायो आरो खायसे खायसेखौ जेनेबा बा ओंख्रि संनानै बे जानायखौ जों माने माने बायदि रोखोमै जानायखौ जों नुनो मोनो आर ना जेरै बेहाय जोङो बुंनो हायो जेरै नोंथाङा बुंलांदों माने जेनेबा जारिफोरखौ रोसि फ्लुंनानै लोंनाय देहा माबा जायोबब्लानो दुब्ला जायोब्ला माने बे नंगौ आर ना थारैनो जेनेबा बानलु जुरोम होनानैहाय बिदिनो जेनेबा जारि रोसि जारि मान मुनि बिदिनो बायदि रोखोमनि जेनेबा मैगं थाइगंफोरखौ खांनानै जोङो जायोब्लाथाय माने माने बे जा देहानि दुब्ला मोननाय बेफोरखौ मान जों सां मोनो होननानै जो माने मोनबोदों आरोना दा बेनि अनगा खायसे जेरैहाय बिदिनो जेनेबा खायसे खायसे जेनेबा आरो जोङो बैसागु बोथोरावहाय जोङो जे मोनो जेरैहाय बायदि रोखोमनि जेनेबा बा मैगं - थाइगंफोरखौ खांनानै जानाय बेफोराव जेनेबा बेमार आजार हामो होननाय बेफोरबायदिखौबो जों मोन मोनबोदों आरोना नोंथाङा बेखायनो बर'फोरा माने जानाय लोंनायनि बा मैगं थाइगंनि बेलायावहाय माने अनजिमा गैया बा बिदिनो सिमा गैया होननानै जों बुंनो हा हायो आरोोना दा नोंथां हबा जोंनि सावरायनायनि समाबो जाबाय नोंथां दोन्थनोसै नामा?
औ दे नोंथां।
औ